औ औ बिदिबा जों दिनै मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांङा बुंदो?
औ जागोन नां जोंङो बिदिब्ला दिनै सोलोंथाइनि बागैनो सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां
औ दा बे सोलोंथाइनि बागै नोंथांङा एसे जागायगोरदो नामा?
औ हायो बिदिबा जों सोलोंथाइनि बागै जों सावरायनो आखायाव लाबाय। दा सोलोंथाइ होनना बुंङोब्लाथ' जोंहा जोंनि फरायनाय बा जों गियान लानाय नाय जों बेफोरखौनो बुंनो हायो ।
औ नंगौ
सोलोंथाइखौ जोंनो बयनोबो नांगौ नंङा होनबा दा सोलों थाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा ओ गावनि जेरै जोंनि ओ देहायावहा जोंहा बे सिनस्रि गैयाबा जों गसंना थानो हाया बेबायदिनो जों आथिखालनि मुगायाव जोंङो ओ जिखुनु बिथिंङावनो आरो जों गसंना थानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो थांना थानो थाखाय बा गसंना थानो थाखाय दा बेबायदिनो सोलोंथायाइखौ जों गुबैयै जों उन्दैनिफ्रायनो लानाय जायो । जेरै जोंहा ओ उन्दैयावनो जोंङो जों फरायसालिफ्राव थांङो बा अंगनबादि फरायसालियाव थांङो नंङाबा जों न'आवनो जोंखौ ओ गारां अ गारां आ से नै थाम बेफोरखौ फोरोंनाय जायो। नङा होमबा औ बेफोरनि बेनो जोंहा सोलोंथाइया जागायजेनो आरो बेफोरो फरा बा लेखा फराय फरायनायनिल' सोलोंथाइ बे नङा। नोंथांनो जोंहा ओ मोजां गियान होनांगोन आरो जों जेरै समाजावहा जों माबोरै थानांगौ बा जोंङो गुबुन मानसि नि बा गुबुन सुबुंनि माब्रै जोंङो ओ मोजां खामानि मावनांगौ बा जों गाज्रि खामानि मावनो मोना मालायखौ अननो रोंनांगौ। बेफोरनो सोलोंथाइ आरो बेफोरबो गियान मोननाय आरो बेबायदिनो जोंङो बेजों लोगोसे बेफोर समाजनि खोथाफोरखौ मोनथिनायजों लोगोसे जोंङो जुदि मिथिंगाखौ आरो जोंनि आबहावाखौ जों माब्रै इयुन जोलैनि थाखाय जों माबोरै जोंओ फोथांना लाखिनो लांनांगौ बा जोंङो रैखा। संरैखा खालामलांनांगौ बेफोरखौबो जों सोलोंथाइनि। जोहै। लांगौ आरो जों बे गियानखौ लानानै जोंओ खामानि मावलांनांगौ आरो। माने सोलोंथाइया ओरैबायदि जानांगौ जि नों सोलोंथाइ लादों नोंहा नोंथांहा गियान बारिदों बा नों नोंथाङा गियान मोनदों। नाथाय दस्रा गुबुननि खहा जानो मोननाय नङा आरो बेबायदि आरोना। दा नोंथाङा खथाइ लानायावबो ओ मिथिंगानि खहा जानो मोननाय नङा। बेबादि आरो सास्टेनेबोल बिदि आरो ना नोंथां जायखौ जों इंराजियाव बुंनाय बेयो सास्टेनबोल होननानै बेबादि जानांगोन आरो नोंथां। दा आरो सोलोंथायनि बे थाखो फरायनाय बा जोंहा बेफोरखौ एसे फोरमायनो सानबाय आं थांखि दं जों मा मानिफ्राय जों मा मा था फरायबा जों मा मा जानो हायो बेबायदि आरो मोनसे जोंनि केरियार काउन्सिलिं बायदि आरोना बियो औ बेबायदि खोथा बेबो सोलोंथायानो नङा होमा
औ नंथौ नोंथां
जोङो उन्दैयावनो जोङो ओ न'निफ्राय न'आव फरायनायजों लोगोसे ओ जोंहा अंगनबादियाव थांनाय जायो जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों बेखौ नुनो मोनो नङा होमबा औ। बेजों लोगोसेनो जोंहा बिनि उनावहाय जोङो थाखो से थाखोनै बा क' थाखोनिफ्राय जों जोंनि सोरखारि फरायसालिफ्राव जों फरायजेनो नङाबा जायफोर बिथांमोना ओ गाव फसंथायारि फरायसालिफ्राव थाङो अब्लानियाथ' बेहाय जोंहा बे ओ ओम जोंहा दङ बे ओ इंराजि मिडियामफ्रावथ' आलदा आलदा बा बर' मिडियामबो दं जोंना बर' बिजोंजों फरायनाय गावारि फसंथानफोर दं फरायसालिफोर ओ बेआवहा मोननाय जायो फाइलि बेबायदि मोननाय जायो नङा होमबा औ थाखोआ फायलि बिथराइ बिदि मोननाय जायो। बि उनावसो थाखोसे जायो आरोना औ बे थाखो से थाखो नै थाखो थाम ओमफ्राय बेनियाव जि थाखोआवहा जोंहा ओ जोंहा बे बर्डनि आनजादखौ होनो मोनो आरो खौ जायखौ जों मेट्रिक आनजाद होनना बुंनाय जायो
नंगौ।
खौ होयो बेनि उनावहाय जों आरो नै बोसोरनि थाखाय जोङो ओ जोंहा गोजौ गेजेरारि फरायसालियाव फरायो जेखौ जोङो थाखो जिसे थाखो जिनै होनना बुङो बेहाय नोंथाङा गोबां आलदा आलदा आयदा फरायनो हायो आरो जेरै बिगियाननि आयदा लानो हायो ओ जों
ओ
आर्टसनि जोंखौ जायखौ बुङो समाज मा होनोमोन बर'आवहा बेखौ आर्टसखौ नोंथां
बर'आवहाय
गला बेबायदि आरो कला आयदा होनना बुङोना आरिमु आरिमु आयदा औ ओमफाय आरो बिनावहा कमार्स बेबायदि फरायनो हायो आरो नोंथां फालांगियारि औ बिनि उनावहायसो जोङो ओ मायावहा फरायगोन दानियाव अबावहा फरायगोन नोंथाङा केरियार दागोन जिनै थाखोनि उनावसो बिगियान फरायग्राफ्रा डक्ट'रनि थाखाय ओ फरायो। बा इन्जिनियार जानो फरायो। आरो बेबायदिनो ओ कमार्सआव फरायग्राफ्रा नोंथां जोंहा ओ डिग्रि खालामो कमार्सआव बा एम बि ए फोर खालामनो हायो बा बेथ' एमबिए खालामनाया दाथ' नोंथां ओ जायखिनि जाया ग्रेजुवेट जाबानो जायो आरो ना औ बिए आनो होन बिए सिआनो होन बि कमानो होन बा बि टेकफ्रानो होन बा डक्टर जाखांनायनि उनावबो बेबायदि आरो नोंथां बेबायदि फरायनो हायो। आरो बेबायदिनो गोबां दं ओ बायनो हानाय आरो बि दि फरायाब्लाबो आरो सोलोंथाइ जोंलो ओ जिनै थाखो पास जाखांनायनि उनावहा जोंहा भारतनि रौनिया हान्जायावबो जोङो अफिसार महरै थिसनजानो हायो जायखौ जोङो एन डि ए ओ अगेन आनजाद होनना बुङो आरो बिनि उनावहाय ओ ग्रेजुवेसन माने ग्रेजुवेसन पास जाखांनायनि उनावबो आरो जोङो सि डि एस सि एगजाम होनना बुङो सिडि एस सि बेफोरखौ जोङो होनो हायो आरो जों बेयावबो जों भारतनि रौनि हान्जाफ्रावहा जों थांनो हायो आरोना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायबावदो आरो सोलोंथाइया जोंखौ माबोरै हेफाजाब खालामो बा सो थाइ लानानै जों मा मा खालामनो हायो बेबायदि दे
बागाद गासैबो बाथ्राफोर औ नोंथाङाथ' बुंलांजोबखाबाय फ्रायानो दा आङो मोननैसो सो होदेर बावनो गोसो जादों आरो दा जोंङो बे सु बुं जिउआवहाय सालायलांनो थाखायथ' फरायनायखौ जों गोनांथार होननानै बयबो मिथिखायो दा मानि थाखाय। गोनां बेखौबो जोङो मिथिखायो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला।
जोंथ' जेन'बा फरायनाय गैयाबा माबा मोनसे बुस्थुफोर बा। बुंनो थाङोबा ओ लामा सामा हाथाय फोरावहाय जोङो बेखौ हाय। जोंनि फैसाफोरखौबो बा रांनि अनजिमाफोरखौबो सिनायनांगौनि गोनांथि दं। दंङ आरो नङाबा जोंखौहाय गुबुन सुबुङा जोंखौ थगायलां। ओ दि नोंङो बे अनजिमाखौनो ओ जिया माखौ होनो। जिसेया माखौ होनो बेखौनो मिथियाब्लाथ' नोंखौ निसय गुबुन सुबुङाथ' थ थगायनो बो। बोलो मोनखागोन नङा होनबा । बिथिङावहाय नोजोर होनानै जोंनो फरायनाया बिराद गोनांथार आरो। रो आरो जोङो। फरायनाय गैयाबोला ओ जेनाखि डक्टर बा नार्स। जोङो जुदि लोमजायोब्ला जोङो जोंखौ सोर नायनोबा जोंखौ सोर। फाहामनो बेफोरबायदिखौबो जोङो नाहरनो गोनांथि जायो आरो ना। थां औ दा सोलोंथाइ होननानै। बुङोब्ला जोङो फरायनायल' नङा जोङो गोबां बिथिङावनो जोङो सोलोंनायखौ जोङो। मोननो हायो जेरै जोंना गिबि फोरोंगिरि होननानै बुङोबा जों। जोंनि बिमा बिफायानो होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो लेखा बा लेखानिफ्रायल' नङा। जोङो गोबां बिथिङावहाय बिमा बिफायासो जोंखौ फोरोङो जेरै गुबुन सासेखौ। माबोला रायलायगोन बा। उन्दैसिनफोरजों माबोरै रायलायनो बेफोरनि मान सनमान होनाय बा। गियान माखासे गियान बेफोरखौ जोङो बिमा बिफानिफ्रायसो मोननो हायो नङा होनबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां औ।
दा बिनि थाखायनो जोंना गोबां बिथिङावनो सो। सोलोंथाइया जोंना गोबां गोनांथार आरो। औ नोंथां।
थारैनो बेफोर ओ खोथाया नंगौ सैथो। आरो बेबायदिनो जोंहा सोलोंथायाइयानो जोंनि गुबै। ओ सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा गावनि सुबुं जिउआव जोंहा थांना था। थानाया गोब्राबखौनो होनजायो आरोना नोंथाङा जेरै मख'बोबाय। जोंहा ओ थाखा फैसानि हिसाब खामनायावबो जोङो। जोंथाय नांगौ जायो । बे थाखा फैसा हिसाब खामनाय जिखु जा हिसाब खामनो। खौनो जुदि मोनथियाब्ला आरो नोंथांहा। आ जिखुनु आरो ओ नोंथांनि बे। ओ सहि लानायफोर बेफोरबायदि। जों जोबोद गोब्राब आरोना बेफोराव ओ मुंफोरखौ जेरै लिरनो रोङा। ब्रा जोंहा गोब्राब जायो आरो बेबायदिनो औ जोंहा। सुबुं समाजावबो जोंहा खहा जायो आरो जोंहा हा। दोरनि दावगालांनायफोरावबो बा जोंनि बर' हारिनि दावगालांनायफ्रावबो जोंहा। गोब्राब जाना फैयो आरो ना नोंथां दा बेबायदिनो ओ जाय-जाय हाद हादोरसाफोरावहा जोंहा ओ सुबुंनि फरायनाय खौ जोङो औ लिटारेसि रेट होनना बुङो बेफोरो फराय फ हादोरसाफ्रावहा बिदिबायाददि फरायनाय बांद्राय थानायखायनो बिथांमोना दावगाबोदों बेबायदिनो जोंनि आसाम हादोरसाया बबा जोंनि सुबुं माहारि बर' सुबुं माहारियाबो जुदि गासैबो फरायनाय थायोब्ला ओ सोलोंथाइ थायोब्ला जोंहा बेबायदि खहा जानाय नङा आरो ना नों थां मोजां बिदि जागोन आरो जोंहा जों दावगालांनो हागोन आरो बेनि फिउचाराव
नोंगौ नोंथां जोंनाथ' आरोबाव ओ दानि जुगाव फरायनाय बा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंखौ मानसिफोरा गुबुन सासेया नोंखौ पेक होआ बा नोंखौ मुगैनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो दानि बोथोराव नुनो मोनसै आरो बिनि थाखायनो खोब गोनांथार आरो फरायनाया नङाब्ला नोङो नोंनि नोंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय बै गुबुन सासेया ओइ बेथ' लेखा फरायखायाखै बा रोंखाया बेनि खोथाखौ आं मानो खोनासंनो बेफोरबायदि साननायलाय बेफोर बेफोरबायदि थायो आरो
नंगौ नोंथां औ थार बाथ्राखौनो बुंदों नोंथाङा औ बिदिबा जोंहा समा जाबाय
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां औ